हेल' ख नथां औ खोनादों नोंथां गोजों सानजौफु नोंथां
औ गोजोन सानजोबफु नोंथांनि माथोखौ आं बारा खोनायाखै एसे खाथियाव लाबा मोजां जायो माइकखौ
आं खोनादों नोंथां खोनादों बे समाव नोंथां नोंथाङा फन हरनायनि जाहोना मामोन नोंथां
औ नंगौ नोंथां आं नोंथांजों सावरायनो होननानै आं एसे हरनाय जादोंों नोंथाङा दा सम होनो हागोन ना
सम होनो हागोन नोंथां
औ औ दे बिदिबा दिनैनि जों सावरायगोननि आयदाया जाबाय जोंहा न'खरावहा जों मा मा मुवा जिराद जों दंफांनिफ्राय बारानायनाय जायो आरो जों दंफांजों माने जों गिदिर गिदिर दंफां गैया हबा जोंनियावहाय बे दंफांफोरजों जों मा मा आगजुफोर बा मा मा मुवा जेराव बानायो आरो मा मा दंफांजों मा बाननाय जायो आरो ना जोङो बेफोरनि सोमोन्दै एसे जों सावरायनो औ बिदिबा दे नोंथाङा मा मा नोंथाङा मा मोनथियो बेबायदि मा मा। दंफांजों जों आरो मा? जुम बानायनाय जायो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायना होदो बिदिबा।
फोरमायना होनो हायो नोंथां दंफां होनोब बा जोंनि बर समाजाव गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो दंफां आङो नखर नखराव बाहायबोनायखौ नुदों। दंफां होनोब्ला जोङो गिबियावनो जोङो बिसिना। जाय बिसिना नङाब्ला। जाय बिसिनाया जोंनि बर समाजाव नखर नखर साफ्रोमनिबो नखरावनो थायो। बे बिसिनाखौ जोङो दंफांनिफ्राय बानायो।
आरो जोङो बिजाब फरायनो थाखाय टेबोल जाय। टेबोल नङाबा जोङो।
आरो औ
टेबोल आरांगाफोर आरांगाया नङाब्ला जोङो जाया। बे आरांगायावनो जोङो बिजाब दोननानै लिरनानै जोङो सोलोंथाइखौ लानो हायो आरो गुनि गियानि जानो हायो। आरो जोङो बेरेंसि जाय जों जिरायनो थाखाय बाहानायो बे बिरेंसिखौबो जोङो। दंफांनिफ्रायनो गोदो गोदायनिफ्रायनो बानायनायखौ नुबोनो मोनदों। आरो जोङो खामफ्लाय। बे खामलायखौबो जोङो दंफांनिफ्रायनो ब नायो जाय खामफ्लाया गोदो गोदायनिफ्रायनो मोनसे। हारिमुवारि हिसाबैबो दोरोङारि खामानिफोराव सोलिबोदों जों बे। खामानि होनोब्ला जोङो जेरै हाबा हाबायावहाय जोङो नखराव हिन्जाव गोदान एबा हौवा गोदाना गिबि खेबनि थाखाय। हौवा गोदाननि नआव फैयोब्ला जोङो हौवा गोदान हिनजाव गोदान सानैनिबो आय थिंगु सुनानै होयो आरो जोङो बर समाजाव सोलिबोनाय। हाबा जाय हाब हाबायावहाय जोङो हाथा गंनै बानायो। जाय हाथा नङाब्ला बरफोरनि दोरोङारि बाथौआरिफोरनि हाबाया जाफुं फुङा होननानैबो गोदोनिफ्रायनो फोथायबोदों। आरो जोङो अमानो आदार होनो। खाय नावद्रा जाय गेजेरावहाय। दखरखर गामला बायदि बानायो बे गामलायावबो जोङो बे गामला। दंफांनि। जायखौ बुङो जोङो दंफांनि नावद्रा बेयावबो जोङो बेखौबो जोङो दंम फां निफ्राय बानायो।
नोंगौ
आरो जोङो आबाद मावनायावबो गोबां रोखोमनि दंफां बानायो। नोंथाङा आबाद मावनायाव बा नखराव बानायनाय दंफांनि सोमोन्दै। जा मिथियो आंनो फंनैसो फोरस फोरमायना होदो दे नोंथां।
औ नंगौ नोंथां आ दंफांनि। जों मुवा जिरादफोर बानायनाय गोबां दं जों सरासनस्रायै। जोंनि नखराव बा जों नआव बेफोरखौ बेफोर जिरादफोरखौ जों बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो। दा गुबैयै औ नोंथां खोनादों।
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
औ नोंथाङा माइकखौ खाथो लाबायथारोना आङो आंनि आंनि माथोखौनो। खेबनै खेबनै खोनानो मोनदों आरोना बेखौ औ दे दा बेबाय एबा माने जों बुंनाय जायोदि माने जोंहा दंफांफोरा गोबां जोंखौ गोबां जोंखौ न'खराव मुवा जिराद बायनायाव जोंखौ हेफाजाब होयो बा जों बेफोरनिफ्रायनो बायनाय जायो जेरै जोङो बे साल बिफां दंफां बा सिगुन दंफां नङाबा जोंहा थिथा सफा बिफां दङ आरो बेबायद बिदिनो जोंहा गाम्बारि बिफां सौरा बिफां आरो गोबां रोख बिफां दं आरोना नोंथां औ औ फाख्रि बिफां दङ बेजों ओ फाख्रि बिफांखौ जों बांसिनै जोङो जों माबा बायनायाव बाहायो माने जों बनफोर अर सुनो थाखाय
थाखाय
बेखौ जोङो बेयाव बेफोर खामा बाहायनायखौ जों नुयो आरोना
नोंगौ नोंथां नोंगौ खोनादों
औ औ थ' नोंथां बेबायदिनो आरो जों सिगुन बिफांनिफ्राय जोङो बायदिसिना जोंनि न'आव बाहायनाय आगजु फोर जेरै आरांगा खौनो होन बा मासि होन बा बिसना बेफोरनिखौ जों बाहायनाय नुयो आरो जोंहा जि दोननो जिखौ जोङो आलायना दोननो थाखाय जोङो आलना होनना बुङो आरोना नोंथां औ बेफोरखौ जों बे सिगुन बिफांजों बा जिखुनु गाम्बारि बिफांफोरजोंबो बानायनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेनि अनगायै साल बिफां होनदोंबानिया बे साल बिफांनि जाय दंफांफोर मोनो जोंनो गनद्राय बेफोरखौ ओ दंफांफोरखौ जोङो बांसिनानो जों न' लुनायावहा बाहायो जेरै जोंहा न'नि खुन्थिया फोर होनायावहा साल बिफांखौ होयो आरो बेबायदिनो औ न'नि जाय बा जों खिरखि दरजा लागायनायावहा जों साल बिफांखौ बानायो आरो होयो नङा होमबा औ खिरखियावबो जोङो सिगुन बिफांखौबो होनायखौ नुयो ओ खिरखि बानायनायखौ सिगुन खि बानायो आरो साल बिफांनिबो बानायो बेबायदि आरो ना नोंथां औ आरो औ आरो बेबायदिनो जों बिसिनाफोरखौबो जों साल बिफांजों बायनाय नुयो आरोना आरो दङ थिथा सफाजों बायनाय नुनो मोनो आरो बेबायदिनो जोंहा हमना ला ओ आरांगा माने जायखौनो बुङो जों फरायनो थाखाय बाहायनाय बा जों ओरैनो ओ साहाफोर लोंनो थाखाय बाहायनाय बा जोङो न'आव जों टिभि नायबोला टिभिनि थाखाय बाहाय टिभि नो थाखाय बाहायनाय बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि दं आरोना नोंथां बेबायदि ओ जों दं फांखौ जों बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे जोङो जों दाउ दोनग्रा ओ जायफोर जोङो गनद्रायफोर बेफोरखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना दाउ दोनग्रा अग्रंआव बाहायनाय बा जोङो अमानो आदार होनाय बेबायदि गन्द्राइफोर बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे जोङो बे न' बानायनायावहा जों जाय थिं दोनो आथिखालाव जों थिंनि न' लुयो नङा होमबा बांसिनानो नंगौ औ बे थिंनि न' दोनो थाखायथ' जों दंफां नांगौ जायो बा गनद्राय नांगौ जायो बेवहाय बे दंफांफोरखौ सिगुननि होन जा थिथा सफानि होन गाम्बारि औ बेफोरखौ जों बेवहा ओ जों बाहायनायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां
आरो नोंथां जोङो न'खरावहाय जेनेबा इसानसालि जाय जोंनि जि दाग्रा होनो बे जि दाग्राखौबो जोङो दंफांनिफ्रायनो बानायो आरो उ वाल जाय उवाल गाहेन जोङो मागोआव मागो फोरबोआव जोङो बाहायो माइरं देनो थाखाय आरो मागो फोरबो नङाबाबो जोङो अनला ओं ख्रि ओरैनोबाबो अनला ओंख्रि संनायाव आरो बानलु गुन्दै खालामनो थाखाय बानायो आरो मस्ला मस्लि गोबां बुस्थु थु बानलुफोर देनो थाखाय जोङो बे उवालखौ बानायो आरो हालदैफोरखौबो जों न'खराव जाय ओंख्रिफोराव रं होनो थाखाय जोङो बानायोना जेनेबा बे रंफोरखौहाय जोङो देग्लिनो थाखाय बे उवालखौ बानायो
औ
आरो बे जोङो इसानसालि जाय इसानसालियाव बाहायनाय गान्दै ओरैजिं ओरैजिं मोननै थायो बे गान्दैखौबो जोङो दंफांनिफ्रायनो बानायो आरो जिरायग्रा जायो जाय इसानसालियाव इसानसालियाव जि दानो थाखाय बानायो बेखौबो जोङो दंफांनिफ्रायनो बानायो आरो बर' समाजाव बाहायबाय थानाय खाम बे खामखौबो जोङो दंफांनिफ्राय बानायो आरो जोङो सेरजा जाय सारादुफोराव दामग्रा सेरजा बा बर'फोरनि दोरोङारि हारिमु बारदै सिख्ला मोसानायानो जा ख्रिस्टि मोसानायानो जा बा गुबुनफोर मेथाइ खननायानो जा बेहायबो जोङो खुगा मेथाइ खननायावहाय जों बे सेरजाखौ बानायो बे सेरजा नङाबानो जाया
नंगौ नोंथां आरो जोङो औ औ बे जों दि ओंखाम जाबा जों जिरायग्रा खामफ्लाय होनना बुङो ना नोंथां
औ खामफ्ला
औ खामफ्लायखौथ' दंफांनिफ्रायनो बानायो औ आरो जों मोनसे गाम्बारि बिफांनि जों खामफ्लाय बानायो आरोना नोंथां बेवहाय जों गाजोल फोर दोआ आरो माने बे मोनसे दंफांखौनो दाननानै मोजाङै जों बेजोंनो आयथें इजोंनो ओ खामफ्लाय जिरायग्रा बिदि बानायो आरोना जोंनि ओनसोलावहा जों बिखौ नुनो मोनो औ आरो नोंथां बे हाथा होनदोंना औ ओंखाम रानग्रा
था औ
औ बेफोरखौ दंफांजों बानायो बा जों बेदर दाननो था थाखाय बा ना दाननो थाखाय जों बाहायनाय जाय दंफां बे गनद्राय औ बेफोरखौ बा
आरो जोङो आबाद मावनायावबो जोङो नांगोल जाय नांगोलखौ जोङो मोसौजों हालौवोना बे नांगोलखौबो जोङो बे दंफांनिफ्रायनो बानायोना नोंथां
नंगौ नंगौ दंफांनिफ्राय नो बानायो औ बिदिबा जोंहा समा जाबाय नामा नोंथां
औ नोंथां औ बे समाव आङो नोंथांनिफ्राय दंफांनि बानायनाय माखासे मुवा बेसादफोर मिथियैखौ मिथ मिथिनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों नोंथां। होमब्ला नोंथां जोंहा समाबो फैबाय।
औ नोंथां।
नांगौखौ जोंहा उनाव सावरायसिगोना नोंथां।
औ जागोन दे नोंथां जोंहा दा समा फैबाय। औ बिदिबा नोंथांजों सावरायनानै आं गोजोननाय मोनबाय दे, नोंथां गोजोन्थो औ
गोजोन्थों नोंथां।